नोंथाङा आंनि माथो खोनाबायना? औ खोनाबाय आङो दा बे समाव नों थांखौ आंनि फन हर नानै आंनि कल खालामनायाव सिगांग्रो बरायनानै लाबाय। औ नोंथाङा दा बे समाव ओरैनो दङना? फ्रियावनो दङ ना औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव साव रायज्लायनो सानदों। बेनो जाबाय माने औ ना गुरनाय।
ना गुरनायखौथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ।
औ मिथिगौ नोंथां।
औ जोंहाथ' माने बर' हारि हिसाबै माने मिथिंगाजों गोरोबनानै संसार जानायलाय जोङो बयबो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसाद मैगं थाइगं जिब जुनार माने जाजाद जाथावना बुस्थु बैफोरखौ जोङो हमनानै नागिरनानै बा मैहुर खालामनानै जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो जोंहाथ' खाथियावहाय गोबां दैमा दैसा फुख्रि बिलो दंग' बैफोरो दङ नङा ओमबा बैफोरबायदिनिफ्राय जोङो औ गोबां माने जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि लकेल जोंनि जायगानि ना मोनो। आरो जों बैफोर नाफोरखौ जायो नङा होमबा?
उम उम
औ जोंहा बर' आइजोफोरा बैफोर नाखौ ना जेखाइजों खायफाया बिदिनो जेजों बिदिनो खायफाया फासिजालजों खायफाया बोरसिजों माने हिनजाव जा हौवा जा नाथाय हिनजावफोरनि गुबै आगजुआनो जाबाय जेखाइ आरो खबाइ ना हमनायनिया। मानो होमबा बाराद्राय गिदिरबो माबा खालामनो हाया नालाय ना हमनो हाया नालाय बर' आइजोफ्रा खाथिनि दंग' बा बिलोफ्राव थांनानै जेखाइ आरो खबाइ लानानै मा खालामो बे दंग'नि सेर सेरावहाय जाबोर बा हाग्राफोर थायोना बै हाग्राफोर थानायावहाय गोबां ना फिसा फिसा हाबनानै थायो आरो जेरै जाय बुंनो थांगोन नाफोरनि मुंखौ आं
नाथुर फिथिख्रि खांख्राइ बैफोरबायदि माने फिसा बालाबोथिया ना ना मावा बिदिनो आरो गोबां दंबावो आरोना जोंनि ओनसोलाव आरो बुंबावो माखासे ना दुथु माइ ना मा होनो बे फिसा फिसा गोसोम गोसोम आरोना बेनाया बैफोरबायदि नाखौ जोंङो जेखायजों हमनो हायो आरो बैफोरबायदि नाखौहाय जोंनि बर' आइजोफोरा माने जेब्ला न'आवहाय जेबो जानो ओंख्रि गैब्र'बा अब्लाा गैथ'वा बिदि टाइमावहाय माने थांब्रबनानै जेखाइजोंनो हमनानै लायनानै बाथोन जागासेखौ लाबोनानै ओंख्रि संनानै बा बाथोन देनानै जायो आरोना जोंनि बर' आइजोफ आरो बेबायदिनो माने जोंहा ओरैजाय बर' हौवाफोरा आलादा रोखोमै हमो बिसोरो आस्रा जे बे
औ
बेजोंहाय माने फुख्रिफ्राव बा बिलो फोरावहाय थांनानै बिसोरो हम माने सारहैयो आरोना बिदिजों इसे ना गिदिर गिदिरखौ मोनो माने दैमाया दैमायावथ' माने जोंहा फख्रियाव फिजानायफोर नाफोरबो थायो नालाय जेरैजाय बेले गिदिरफ्राव बैफोरबायदि माने सायना फुथि रौ खातला बैफोर नाखौहाय बिलोआवबो मोनो आरो फुख्रियावबो मोनो आरो ना बैफोरबायदि नाखौ जेजों सारो आरो बांसिन खावै बेफोरबायदि नाखौ बेबायदि खालामो आरो खायफाया माने दसे ओरैनो थांब्रबनानै माने माखासे बाथा न'आवहाय थियारि खालामनानै दोनखानाय थायो सोरहाबा सोरहाबानि न'खरावहाय बाथाया जाहैबाय मोनसे औवा हाथाइ होनो आरो जोंनि ओनसोलावहाय फिसा फिसा माने आसिजों समान आसि बिमाजों आसि बिमानि ओमफ्राय खायफाया देरसिन जायो बेबायदि औवाया बेबायदि औवाखौ खान्दा खान्दा थुख्रा खालामनो नानै बेवहाय पेरासुट खुन्दुंजों ससे आरो खान्दानो बेहाय खाना होनानै मोनसे ओमफ्राय बिनि गाहाय जिं बिजौ फारसेथिंजाय बोरसि खाना होयो आरोना बोरसि खाना होनानै बेयावहाय खायफाया खानस्रि खायफाया खोजोमानि बिदै आरो खायफाया बिदिनो आलादा आलादा रोखोमनि एम्फौ एनलाफोर हमनानै बे बोरसियाव सिथाबनानै बा हायनानै होयो आरोना जायफोरा नाखौ जायो बैफोरबायदिखौ बिसोरो मिथिखायो माने अबेबायदिखौहाय नाया दैयाव थानाय नाफोरा जायो बेफोरबायदि एम्फौ एनलाखौ हायना होननानै बिसोरो मा खालामो दसेनो बैफोरबायदि बिलोफ्राव एबा जिंफ्राव दालाय बिलुनि जिंफ्राव बेहेर बायदि थाया होमबा
थायो
बे बेहेर बायदिफोरावहाय थांनानै बेहाय माने होनानै दोनहैयो आरो जेनेबा बेलासि समाव होनानै दोनहैबाय ओमफ्रायहाय अखानायै हाय बेखौहाय बोखांनानै लायफिनो आरो।
उम।
औ बेबायदिजोंबो ना हमो आरो जोंनि बर' सेंग्राफोरा बा जोंनि ओनसोलनि सुबुं फोरा आरो खायफाया बोरसि बोननाय बोरसि बोरनाया जाहैबाय डाइरेक्टनो मोनसे गोलाव दान्दा लाबाय ओमफ्राय बेहाय जेरै बाथायाव बोरसिखौ खाना होयो बेबायदिनो गोलाव दिरुंसिन आरो बेना बाथानिख्रोय एसे गोलावसिन दिरुंखौ पेरासुट दिरुंखौ खाना होयो आरो। खाना होननानै बेहाय बेबायदिनो माने खानस्रि खोजोमा बिदै माबा मोनसे से आलादा माने जायफोराखौ नाया जायो बैफोर बायदि एम्फौ एनलाखौ सोनानै होयो आरो हायनानै होयो हायना होनानै बेबायदिनो थांनानै बियो दोनहैजाया माने गावनो बेहाय नेबाय थानांगोन आरोना जाय सुबुङा बोरसि बोनो बोननानै माने बेहाय जाय जायगायाव ना फैगोन बायदि बेबायदि ओनस जायगायाव थानानै माने लफायबाय थायो आरो ना नानो बै आदारखौहाय हायना होनाय आदारखौहाय। लफायबाय थानानै माने जेब्ला बैयो सिङाव थानाय दैनि नाया बैखौहायनो मोनसे आदार साननानै जाफ्लांगोन अब्ला बियो बै बोरसियाव फासिगोन आरो। फासिनानै माने नाखौ हमनो हायो आरो बेबायदि। बेबायदि गोबां रोखोमनि ना हमनो हायो आरो खायफाया आलादा- आलादायै हमबावो दे बिदिब्ला नोंथाङा माखासेखौ फोरमायदो नामा नोंथांनिथिं आलादायैबो हमनो हागौ आरो माखासे दंबावो गोबां रोखोमनि बेखौ नोंथाङा फोरमायहरदो नामा आंनो।
औ जागोन ओ नोंथाङा जे बुंलांबाय माखासे खोथा ना हमनायनि नङा होमबा। ओ थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा जेरै बुंदों बेबायदिनो बांसिनै ना फोरखौ हमनाय जायो आरो बा जेरैहाय जोङो बुंनो हायो बर' आइजोफोराथ' जोंना ना गुरो नङा होमबा। दा जोङो ना गुरनो थाखाय जोंनो गाहायै जोंनो गिबियावनो जेखाइ नांखागौ ओ जों जेखाइ आरो खबाय ना लानो थाखाय जोंनो खबाय नङा होमबा। दा जोङो बांसिनै नाखौ आरो ना ना गुरनायखौ दैज्लां ओ दैलां बोथोर सफैजेनबाथाय जे दुब्लिफोराव जे दैफोर थायो बा फिसा फिसा जाम्फैफोर बोहैनाय बैफोर बायदि बा दहला जायगा ओ ज माइ गायग्रा दहला जायगा बेफोर बायदियावहाय ओ नाफोरखौहाय गुरहैनाय जायो आरोना। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनागासिनो आं नोंथां।
उम उम ओ बेबायदिनो आरो जेनेबा ना बोननाय होन्दोंना नोंथाङा? बेबायदि ना बोननायखौबो जोंनि ओनसोलावहाय बोनो आरोना। ओ बोरसिफोरखौहाय ओ बिदिनो मा होनो बोरसि दान्दा बोरसि दा दा बानायनानै औवानि जे औवाफोर औवा थेरेखौ फिसा-फिसा माने फिसा- फिसा औवा थेरेखौ दाननानै ओ जखानि दाननानै पेरासुट दुरुं होयो आरोना। फेरासे दुरुंङावहाय ओमफ्राय बे बोरसिखौहाय खानाय जायो फाननानै मोजाङै गोरा फाननाय जायो आरोना बेवहाय बोरसियाव मोनसे गुदुं दंखायो नालाय बेयाव बे फेरासुखौ सोनाय जायो आरो ओमफाय सोनानै पेरास दुरुंखौ सोनानै मोजाङै माने दान्दा दुरुङावहाय दान्दा खानानै दान्दायावहाय बोरसि माने बै माबाखौ पेरासुदखौहाय खानानै जखानि गोलाव खानानै बे मा होनो बोर्सिखौहाय खानानै होनाय जायो आरो बिदिनो दा ना बोननायाव जोंना बे बोर्सि याव सोरबायाबा बेरे बेरेफोर बाहा बेरे बाहाफोर लानाय नुयोबा खावो आरो बेरेखौहाय बिदिनो अरजों सावनानै बा जिगाब बुन्थाब फोर बानायनानैहाय बेनि अनगायैबो जोंना औवायाव जे माखासे एम्फौफोर थायोना बिदिनो जोङो औवा बुरखाफोर दानोबा मायोबा बेबायदियावहाय जों सिङावहाय औवायाव एम्फौ मोनोना बेबायदि जों माने नाखौ बोननाय जायो आरोना आरो खायफा खायफा बे खानस्रि एम्फौआ खानस्रिया बेजोंबो माने खानस्रिखौ हाथासुनानै दुरुंङाव हाथा सुनानै बोरसि गैयालासे आरो मा दुरुंङाव हाथा सुनानैहाय माबायो आरो बिदिनो खानस्रिजोंबो बोनो आरो
औ औ
दा बेबायदिनो दैज्लां बोथोरफोराव दै दै लोमोबा अबेबा जेनेबा दैफोराथ' मालाबा समाव दै बिलोफोरा बा जाम्फैफोराहाय लोमबोयो नङा होमबा दा बैबायदियावहाय जे जायखौ माने गुलि गुलि गोनां जे बेजोंहाय माने दैलां समावहाय नाफोरखौहाय हौवाफोरा माने नाखौ सारहैयो आरो ना बेबायदिनो बिदिनो जेजों सानानैबो नाखौ बोखांनाय जायो आरो आरो बेबायदिनो खायफा खायफा सुबुङा माखासे जाम्फैफोर फिसा फिसा जाम्फै बा हाखर हाखरफोर थानाय जेरावबो बोहैलांगारि थानाय बेबायदियावबो खायफा खायफाया माने बिदिनो बे दैखौहाय सारगारनानै नाफोरखौ हुमा आरो
औ औ नोंथां बेखौ जोंनि ओनसोलाव सिगाङाव खप होनना बुंनाय खोनायोमोन आं जेबो अब्ला उन्दैमोन औ नोंथां नोंथांनिथिं मा होनो बेखौ
जोंनियाबो बिदिनो होनो
खबखौनो होनोमोन ना अ औ माने बेबायदिजों बैदि नाखौ मोनो नङा होमबा नास्राय सिंगि मागुर बैफोर नाखौ मोनोना बिदियाव फिथिख्रि नाथुर बालाबोथिया
मालाबा खुसियाफोरबो मोनो आरोना ओमफ्रायो औ बिदिनो नास्राय गोरिफोरखौ मोननानै आरो जों खुसियाफोरबो मोननाय नुयो आरो दा अब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायनि समाबो जाबाय अब्ला जों फोजोबथ'नोसै
औ दे बिदिब्ला